अखा हादोंना?
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा ओरैनो दंथ'योब्ला जोङो मोन-मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां।
जों माने गारि मथरनि बाहायनाय बायदिखौ जों सावरायनोसै आरो औ औ जोङो आङो गिबियावनो फोरमायग्रोनोसै नोंथां दसे सम
दायो माने ओ गोदो गोदायनि दिनाव माने बांसिनानो बिदिनो गराइ गारि बायदिफोरजों माने जों हान थिनायखौ नुनो मोनो बिदिनो जोङो गोदोहाय माने गोबां खस्थ'यै जोङो थांलाय फैलायखौ खालामो जेरै जोङो साइकेलफोरजोंनो जोङो नारनानै जोङो माल बुस्थुफोरखौ जों होयोमोन बिदिनो गोबां खस्थ थ'लायोमोन गोदोनि सुबुंफ्रा बिदिनो थाबायनानै बायदि बायदिफोरखौ खामानिफोरखौ मावनाय जायोमोन बिदिनो हाथाय बाजारफ्राव बायदि मैगं फोरखौ फानहैब्लाबो जोंनिया माने बाननानै लांनाय एबा जोंना साइकेलफोरजों नारना लांनाय एबा गोदोफोरा माने एसे माहाजोनसिनफ्रा माने गराइ गारिफोर बाहायोमोन आरो गराइ गारि गुद थिखांना लानाय माइ बायदिफोरखौ बांसिनानो माने बिदि गारि मथरफ्रा गैयामोन गोबां खममोन आरो औ गोदोहाय माने बिदिनो थांलाय फैलाय बिदि एक्सारसाइसआ एसे बांसिन जायोमोन बिदिनो आरो खस्थ'फ्रा बांसिन जानायनि जाउनाव माने मानसिफ्रा एसे फिदै थायोमोन जोंना गारि मथरफोर मा गारि मथरफोरा माने जोंना फैनायनिफ्राय माने मानसिफ्रा एसे
खाइसे बारा
आरो खस्थ'आ खम जाबाय बिदिनो थांलाय फैलायाव जोङो थाबै मोनहैनो हाबाय सम बायदियै जोङो। सहैग्रा जाबाय जोङो बेफार बायदिफ्राव जोंना एसे माने खस्थ'फ्रा खम जाबाय आरो जोंना गोबां बिबांनि मालफोरखौ जोङो लांनो हाग्रा जाबाय।
दा जोङो माने बांसिनानो माने आरामाव बिदिनो थांनो हाग्रा जाबाय आरो दा बांसिनानो दा बयनिबो न'खराव दा गंफा गंफाय माने गारि एबा मटर साइकेल बायदिफ माने दंसै आरो बिदिनो हा ओह ह गोरलैयैनो हान्थिनो हानाय राहाफ्रा माने बिदिनो दंसै दानि दिनाव बांसिनानो माने गारि मथरफोरखौ बायनो हायाथ' माने दानिया इएम आइ बाबो माने बायनानै लाथारो बिदिनो गाव गावनि हान्थिनायफोरखौ माने एसे गोरलैयै खालामना लायो गोदोनि दिनाव माने बांसिनानो बिदिनो गोबां खस्थ'यै हान्थियोमोन बिदिनो जों दाबसे जायगायाव थांबाबो गोबां लेदजों सहैनांगौ गोनां जायोमोन। आरो जोंना बिदिनो अट' रिक्साफ्राबो गोबां खममोन बिदिनो मानसि सालायनाय फिसाफोर दंमोन बिदिनो माने मानसिया सालायनाय रिक्सा बिदिनो सानै साथामनि अभार गाखोबाथाय बिदिनो बिदिनो गारि सलायग्राया गोबां खस्थ' मोनो इदिनो सालायनो हाया हाया जायो। बिदिनो माने गोदोहाय बेफोरजोंनो गोबां हान्थिनानै माने ओ इ रिक्सा बालाफोरनि फैनायनिफ्रायसो माने बिसोरनि आदारा गोमाबाय आरो बिदिनो रिक्सा बालाफोरना नङाबा बिसोरो गोदोनि दिनाव रिक्सा सालायनानैबो माने रिक्सा वलाफ्रा माने गोबां बिनो न'खरस खुंबोनाय मानसिफोर दङमोन। दा माने गोदो दा गोदान जुगाव माने बांसिनानो इ रिक्साफोर बिदिनो बेटारिजों खारग्रा मोब्लिबजों गोदान गोदान बिदिनो बेसादफोर ओंखारबाय। बेफोर ओंखारनायनि जाउनाव माने बिदिनो इ ओ-ओ रिक्साफ्रा माब रिक्स बला बिदिनो मानसि सालायनाय रिक्साफ्रा माने थैलांनो हमबाय बिदिनो माने गाखोनो नागिरला आरो दानि दिनाव माने नुनोबो थांला। दाना बांसिन मानसिफोरानो माने साबसिननिफ्राय हामसिन बिदिनो आपडेट जालांबाय थाबाय। बिनि थाखाय माने बांसिन मोजांनिफ्राय मोजांसिनखौ लुबैबाय बिदिनो जों थम थम बायदिफ्राव जोङ गाखोनायखौ नुनो मोनसै रिक्सानि जायगायाव आरो जोंहा थेलागारिनि जायगायाव जोंहा मटर बायदि गारिफोर दङ। माने बिदिनो माल बुस्थुफोर लांनाय बायदिसिना दावबायनायफ्राव जोङो थांलाय फैलायखौ नुनो मोनसै आरो जोंना गोबां ओ आपदेट जाबोबाय गोबां साबसिननिफ्राय हामसिन जाबोसिनबाय बिदिनो गारि मथर फोरब जाउनाव जोंहा थांलाय फैलाया मोजां जाबाय। बिदिनो जोंना खस्थ'फ्रा खम जाबाय बिदिनो जोंना टाइम समाव मोसौहैनो हाबाय। बिदिनो जोंनि थाखाय माने गारि मथरा दा गोबां बिदिनो खामानियाव होदों। आरो जोंना खामानियाव होनानैबो जोंना माने एसे ओरैजाय डिजेल बायदि पेट्रल फ्रा जोंना दामा एसे बारायनो हमदों। बिनि जाउनाव माने एसे गाज्रिबो होनजायो बोरैबा सानसे समाव माने इफोरो मालाबफोर जोबस्रांबायोबा माने गोबां बिदिनो खस्थ' मोनगोन सुबुंफ्रा बिदिनो दा बिदिनो गोदान-गोदान बिगियानगिरिफ्रा बिदिनो बे कारेनटजों खारग्रा बिगियानगिरि बायदि बायदिफ्रा माने एसे साइन्टिस्ट मानसिफ्रा माने बांसिनैनो माने बिनि मोब्लिबनि स्कुटि बिदिनो मोब्लिबनि रिक्सा बायदि बायदिखौ माने गोदान गोदान बरननाइ नुनाय मोनसै। बिदिनो माने पेट्रल डिजेलफोरनि अनगायै जोङो माने बेफोरखौ बाहायनाया माने साबसिन जायो आरो जोङो फैसा थाखाफ्राबो एसे बासायनो हमो बिदिनो जोङो मोब्लिब चार्जफोर होनानै। दिनो जोङो हान्थिनायफ्राव माने गोबां फैसा थाखाफ्रा माने एसे ओ बासायलाङो दिनो जोंनिया बैफोरो बुस्थुफ्रा माने मालाबा समाव जोबहैगोन बा हागौना बेनि थाखायनो माने बेफोरखौ बानायनाय माने खोब मोजां जादों आरो। दिनो जोंना न'आव बिदिनो मोब्लिब गोहोनि मददजों जों सार्स होनानै जोङो थांलाय फैलायफ्राव जोंना गोबां इदिनो मोजां जादों।
औ
दा मोब्लिबनि गारिफ्रा माने बाङोब्ला आंनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन आरो। मानो होनोबा जोंहा थावनि दामाबो गोबां बारायनो हमदों लासै लासैनो दिनो पेट्रल डिजेल बायदिफ्रा माने लासैनो गोबाव बारायनो हमबाय आरो।
औ थारैनो। जि बुंदों नोंथाङा जि गारि मथरनि सायाव सावरायनो नागिरदों नङा होमबा नोंथां? ओ नोंथाङा जि बुंलांदों आजि आथिखालाव ओ प्रेटल डिजेल ओ बेफोरनि थावनि औ खोनादों नोंथां। आथिखालाव जि डिजेलनि सोमोन्दै बुंदों गारि मथरनि सायाव नङा होमबा? ओइ बिसफोरनि बेसेना ओ दिनै सानफा एफा बांनायनिफाय बांदों नङा होमबा? ओ बैफोरो थारैनो नोंगौ ओ सानसे समावहाय ओ जों सिगांनि सम होनना बुंबा गोबां सम बेसेनावनो जोङो डिजेलखौबो जोङो मोननो हादोंमोन सुुनो हादोंमोन नङा होमबा नाथाय आ थिखालाव मा जाखो ओ बयनिबो न'खराव गारि मथर बांनायनि जाहोनाव बैफोरनि दामा बा बेसेना बांनो हमदों। ओ लोगो बेरा फारसेथि मा जों नाय थाङोब्ला दिनै ओ मुलुगनां दावहा बा दिनै नोंनि आंनि बा बै हादोरजों हादोर ओ दिनै माबा मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनायनि सायाव सोनारलायनानै दावहानि सायावहाय मा जादों प्रेटल डिजेलनि दामा बारायबाय। लोगोसे मा होनदों